हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
अ' मा खालामनानै दङ नोंथाङा?
नोंथांनिखौ बारा मोजाङै खोनायाखै
नोंथाङा मा खालामनानै दङ?
अ' नोंथां खोनाबाय आङो दा बे समाव ओरैनो न'आवनो जिरायनानै दङ नोंथां।
नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथाङालाय?
आंबो बेबायदिनो दङ नोंथां। आङो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना बेसोमोन नोंथांजों आङो बर'फोरनि मैहुर खालामनाय बेनि सायाव सावरायनो नोंथांखौ कल खालामदोंमोन नोंथाङा आंजों सावराय फानो सम दङ नामा?
अ' नोंथाङा बुंनाय बादिनो आङो सावरायफानो हागोन नोंथां बर'फोरनि दोरोङारि मैहुर खालामनायनि सोमोन्दै नोंथाङा सावरायनो लुबैदों नङा होमबा?
औ नोंथां बेनि सायाव सावरायनो सानदों आङो
हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
दे बिदिब्ला सावरायनायखौ जागायनोसै ना?
जागोन नोंथां।
बर'फोरनि दोरोङारि मैहुर खालामनाय बेनि सायाव सावरायनो लानायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बर'फोरनि दोरोङारि मैहुर खालामनाया माबायदि जायो एबा गोदोनि फ्रायनो बर'फोरा मा रोखोमै मैहुर खालामबोगासिनो दङ एबा मा रोखोम मैहुर खालामनानै बर'फोरा जिउ खुंबोदों एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा बुंनाय बादि बर'फोरनि दोरोङारि मैहुर खालामनायनि सोमोन्दै आङो फोरमायनो हागोन नोंथां। दा अब्ला आङो फोरमायनोसै जागोन नोंथां। आं फोरमायनोसै ओ दोरोङारि मैहुर खालामनानै जानाया जोंनि बर' समाजनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे हुदा होननानै जों बेखौ बुङो आरो मिथिनो मोनो जोंनि गामियारि समाजाव दोरोंखौ लानानैनो रायजो जानाय बर' समाजनि सुबुंफोरा गाव गावनि आदार बुथुमनायाव नांगौ जानायाव माखासे मैहुर खालामनायनि हुदाफोरा सरजाबनानै फैदों। दा बर नंगौ नोंथां दा बेफोरबादिनो मैहुर खालामनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ननिफ्राय ओंखारनानै थांनानै नाहा मैहा दैनि दैयावबो मैहुर खालामो हाग्रा बंग्रायाव मैहुर खालामो बेफोरबायदि मैहुर खालामनायाव जोङो जिब जुनारफोरनि आरो दावसिन दाउलाफोरनि मैहुरखौ खालामनाय जायो।
बिदिब्ला नोंथाङा बुंदों जिब जुनार आरो दाावमा दाउसानि मैहुरखौ खालामनाय जायो दा बे जिब जुनारनि मैहुर आरो दाावमा दाावसानि मैहुर खालामनायनि फारसे आरोबाव फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां आङो अब्ला नोंथांनि बुंनाय बादिनो जिब जुनारनि सायाव मैहुर खालामनायखौनो फोरमायग्रोनोसै नोंथां।
दे जागोन फोरमायसाय
जोङो बर' हारिनि सुबुंफोरा दोरोङारि नेम नेम होननानै बुङालासे हुदा बुंनानै बुङोब्ला साबसिन जागोन बर' समाजाव गोदो गोदायनि फ्रायनो हाग्रायाव थांनानै जिब जुनारनि मैहुरखौ खालामनाय जायोमोन जेरै- जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनो थाङोब्ला गामियारि समाजनि बर' आइजोफोरा बै हाग्रा ओनसोलफोराव थांफानाय जाया बांसिनानो बर' गामिनि हौवा सुबुंफोरा थांनानै हाग्रायावहाय जिब जुनारनि मैहुरखौ खालामहैनाय जायोमोन नोंथां।
नंगौना नोंथां? नोंथांनिखौ खोनाफैयासै आङो? नोंथांखौ खोनायासै। नोंथाङा आंनिखौ खोनागासिनो? दङ ना।
खोनादों नोंथां खोनादों। दा। हाग्रानि अमा। खौ हाग्रानि अमाखौ जेब्ला मैहुर खालामो अब्ला गासै जखायनैसो सुबुंफोरा थांनाय जायो हाग्रायाव आरो थांनानै बिसोरो माखासे जं आरो मुसारि जे बेफोरखौ लांफानाय जायो। जेब्ला हाग्रायाव हाबो अब्ला बिसोरो गय फाथै जरा बावनानै मैहुरखौ जागायजेननाय जायोमोन हाग्रानि अमाखौ मैहुर खालामोब्ला फारसेथिं उल्था फारसेनिफ्राय होबोनानै। उल्था फारसेजों बै जेखौ माखासे जायखौ जोङो धुनि होननानै बुङो बर'नि दोरोङारि आगजु बे आगजुजों बै जेखौ गोरायै सोंथेनानै दोननानै उल्था फारसेनिफ्राय थांनाय सुबुंफोरा होबोबाय थानाय जायो बेबादिनो नो जेब्ला अमाखौ मोनो अब्ला बर'फोरा आदब बेयावबो माखासे नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थिखौ बाहायो हाग्रानि अमाखौ मैहुर खालामोब्ला अमानि फारनै दाफोनानि खन्दआव जंखौ सुनानै बेखौ बुथारनाय जायोमोन आरो मोनोब्ला बै जं सुनो हानाय मानसिनो आगदानि फेन्दाखौ होनानै जाहोनाय जायोमोन नोंथां आरो बेनि नि अनगायैबो मै मैनि मैहुरखौबो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो खालामबोदों मै मैनि मैहुर खालामनायाबो बेबादिनो ओ गोबां सुबुंफोरा जखायनैसो सुबुंफोरा थांनानै माखासे औवानि जं आरो मा खासे जेफोरखौ लानानै थांनानै मैनि मैहुरखौ खालामनाय जायोमोन नोंथां।
नंगौना नों
नंगौ।
नोंथां बुंनाय खोथाफोराथ सैथो बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजाव मैहुर खालामना जानायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय जायो आरो बे मैहुर खालामनायखौ बर' समाजनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जाग्रा हारि हिसाबै हाग्रायाव थांनानै एबा नाहा मैहा थांनानै मैहुर खालामनानै जाग्रा आदारफोरखौ बुथुमनानै जायोमोन दा बेनि गेजेराव नोंथाङा फोरमायनाय फोरनि गेजेराव माखासे बाथ्राखौ फोरमायबावनो सानदों एबा आङो सावरायनो सानदों। दा बेनि गेजेराव औ। दा बेनि गेजेराव बिदिब्ला आङो जा गायनि दा बेनि गेजेराव मैहुर खालामनो थाङोब्ला माखासे फुजा फुजा फानि होननानै जायखौ जों बुङो बेयावहाय मैहुर खालामनायनि सिगां गय जरा फाथै जरा हाग्रायाव जेब्ला मैहुर खालामनो थाङो बेनि सिगां गय जरा फाथै जरा बेबायदि होनानै मैहुरखौ खालामनो थांनायखौबो मिथिनो मोननाय जायो आरो बै मैहुर खालामनाय समाव माखासे जिब जुनारफोरखौ सं दाननो था खाय बिनि माखासे आगान बिनि माखासे खि बैफोरखौ नायनानैबो मैहुरखौ खालामनाय जायो होननानै मिथिनो मोनो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा एबा हौवा सुबुंफोरा मैहुर खालामनो थांनायाव बैफोर मैहुरफोरखौ बबे जुनारनि खि बेयाव नायनानै मैहुरखौ खालामोमोन एबा बबे हाग्रायाव बबे जुनारा थायो बेफोरखौ नायनानै मैहुरखौ खालामनाय जायोमोन आरो बैसोर जुनारफोरनि आगानफोरखौ नायनानैबो मैहुरखौ खालामनाय जायोमोन बेबायदिनो नोंथाङा आरो फोरमायबावदोंमोन जिब जुनारनि मैहुर खालामनायजों लोगोसे जोङो दैयाव थांनानै ना नानि मैहुर खालामनाय जोङो नाखौबो मैहुर खालामनानै जायो बर' हारिनि सुबुंफोरा नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा बै दैमा-दैसा एबा बिलोफोराव नाखौ मैहुर खालामनो थांनाय समावबो जोंनि बर' सुबुंफोरा बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरा जेब्ला ना गुरनो थांगोन दा बै गुरनो थांनाय समाव आइजोफोरा जेखाइजों ना गुरनो थाङोब्ला जेखाइखौ मोनसे सुबुं फोथायनाय दङ जेराव जेखायखौ हासिबसुवाजों सिबखोन्दा हासिबजों बेखौ बुज ज्रावनानै खदै मुजुफुरनानै बेखौ लांनाय जायो दा बे लांनायावहाय मोनसे फोथायनाय दङ ना गुरनो थांनाय समाव दैमायाव जिबौफोरा गाखोनो हायिनि था खाय बै फोथायनायखौ लानानै बे नेमखौ खालामनाय जायोमोन बेबायदिनो दैमायाव मैहुर खालामनो थाखाय गोबां औवाजों हेबनाय आगजु जेरै खबाइ जेखाइ बेफोरखौ लानानै आरो सेन सेन सानानैबो जोङो मैहुरखौ खालामनाय जायो बेबादिनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बर' समाजनि सुबुंफोरा मैहुर खालामनानै जानाय हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो दं। बोयो आरो बैफोर बर'नि दोरोङारि माखासे आगजुफोरखौ लानानै मैहुरखौ खालामनाय जायोमोन होननानै मिथिनो मोनो। नंगौना नोंथां? बिदि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथसै दे दे बिदिब्ला।